अ आ
औ खोनादों नोंथां
अ
दा आं नोंथांजों
औ
मोनसे रायलाय मोनसे आयदायाव रायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन
अ
औ दा आयदाखौ गामि ओनसो सोल आरो सहर ओनसोलखौ लानाय जादों आरो
दे ओनबालाय नोंथाङा जागायग्रोदो
औ - औ जे जोंनि गामि ओनसोलाव जेरै जोबोद गोजोनथाव जायो नङा होमबा सोहोर ओनसोलनिख्रुइ जोंनि गामि ओनसोला जोबोद जोबोर गोजोनथावसिन जोंनि गामि ओनसोला मिथिंगाजों बुंफबनाय जायो।
अ अ।
जोंनि गामियाव जिखिनि खरसा जायो नङा होमबा। बेफोरबो एसे खम जाहैयो आरो सोहोर ओनसोलनिख्रुय। औ आरो जोंनि। गामि ओनसोलाव सुबुं अनजिमाफोराबो खम जायो। दावराव दावसिफोराबो खम जायो आरो सुबुं अनजिमा खमनिथ।
औ जेरैबायदि सोहोर ओनसोलाव माने। ओ गारि मथरनि थांलाय फैलाय दावराव जायो ओमफ्राय ओ। जना रांखान्थियावबो एसे माने मा होनो। बुरजासिन खरसा जायो आरो ना नोंथां जेनेबा दिनै बफोरखौ। मैगं थाइगंफोरखौ बायनानै जानो नांजायो ना नों। औ जोंना। गामि ओनसोलाव जोङो गावबा गावनि न'खरावनो मा होनो। बिदि थाइगंफोरखौ गायनो हायो फोननानै। बिनिफ्रायनो जोङो मैगं थाइगं भाजा बायदि एंना जानो हायो आरोनानै। बिदि सोहोर ओनसोलाव। ओ जागाया एसे। मा होनो गुसेब जायो नालाय बिसोरो बांद्राय। मा होनो मैगं थाइगंफोरखौ फोनां जानो हाया आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय आबहावायाबो। गामि ओनसोलना
आबुं गुबुंले जायो आरो।
अ नोंथां गारि मथरनि धुंहा बायदिसिना दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय धुंहा। बायदिनि थाखायजां ओमफ्राय बिफां लाइफां खमना सोगोरोम सोराव बेनि थाखायनो जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ आरो। जेरै गामियारि ओनसोलफोराव जेरै बेफोरबायदि। दिनि गोबां मोजां खामानिफोर जायो नाथाय गोबां। किसुमान जेनेबा एसे। खमबो दं आरो जेरै जोंनि फरायसालिनि बिबाङा एसे खम जाहैबाय। बा जोंनि कलेज दं। जेरै इउनिभारसिटि बेफोरबो एसे खम जाहैयो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव। आरो देहा फाहामसालिफोराबो एसे खम जायो। नुनो मोनो बा डक्टर फोरनिबो एसे। गोनांथि नुनो मोनो आरो।
अ औ।
जेरै रोगाथायाइनि। बिथिङावबो एसे खम नुनो मोनो जेरै सोहोर ओनसोलाव लामाफोर। फोर मोजां जायो बेनिखायनो बिसोर सोहोर ओनसोलाव। गोबां बे रोगाथायाइफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंनि गामि ओनसोलफोराव एसे। खम जाहैनाय नुनो मोनो।
अ।
मानोना जोंनि गामि ओनसोलनि गेजेर गेजेर गोबां लामाफोर मोजां। जाबोआखै औ औ। आरो जेरै जोंनि गामि ओनसोलाव। जेरै सिनेमा हल बेफोर गैया आरो। जोङो शपिं खालामनो थाखाय शपिं हल। गैया औ औ आरो। जेरै जोंनि गामि ओनसोलाव एसे अखा हाबानो जेरै लाइन थांनाय बा
लामाफोराबो हान्थिनो दिडिस्टार्ब जायो आरोना नोंथां हाब्रु बायदिसिना जायो
औ औ
उम
आरो जोंनि गामि ओनसोलाव बेंकफोराबो एसे खम खम जाहैयो। बेंकफोर आरो बेयाव जे जायबा थाङो सानसेयाव खामानिया जाबोआ जाहैयो आरो जेरै मो मोनसे खामानिनि थाखाय साननै सानथाम थांनांगौ गोनां जायो।
अ नोंथां उम
जेनबा दा जोंनि गामि ओनसोलाव गाहाय ओ रांनि इनकाम खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आबादावनो होन बुंजायो मानोना जोंनि गामियारिनि मानसि मानसिफोरा बा सुबुंफोरा आबाद मावनानैनो रां खामायो होनना नु नुदै नुयो आरो जोङो
अ आरो सोरबा सोरबा जेखाइ खबाय बायदिसिना हेबनानै रां नोंथां ओमफ्राय सोरबा सोरबाथ जौ बायदिसिना सावनानैबो फाननाय नुनो मोनो अमा फिसिनानै दाउ अमा फिसिनानै हांसो फिसिनानै बायदिसिना न'खर सुंथानाय नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ आरो गामि ओनसोलनि सुबु बुंफोराबो गोबां मोजां जायो जेरै गावबा गाव जोंनि खामानिफोराव मदद होलायो आरो जेरै सोहोरफोराव गोबाङानो गावसोरनि गावसोरनि खामानियाव एसे बेस्थ' जानानै थायो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव एसे मोजां आरो बेफोरनि बिथिङाव औ औ
उम
ए गामि ओनसोलनि मिथिंगाफोरा जोबोर सोमखोर सोमखोर जायो नाथाय बेबादि मिथिंगाफोरा सहराव गैया आरो सहराव गोबां जेरै ओ ओस सोदोब गुबुंले जायो जेरै
दुंथायाइफोराबो बारा जायो आरो नोंथां बिफां आरो बांद्राय बायदिसिना औ नोंथां
ओरै बिसोरनियाव गोबां स्कुल दं फरायसालिफोर दं बा कलेजफोर दं गिदिर गिदिर इउनिभारसिटिफोर दं बेफोरनि थाखाय बिस बिसोरनियाव एसे सोहोराव मोजां जाहैयो आरो बेफोरनि थाखाय जेरै सहराव गोबां सुबुं अनजिमाबो दङ मानोथा मानोना बिसोरनियाव जेरै साख्रिनि एबा मोजां मोजां खामानि मावनायनि खाबुफोर थाहैयो बेनिखायनो सोहोरफोराव एसे बांसिन जाहैयो आरो सुबुं अनजिमाया आरो बेनि थाखाय नो बिसोरनियाव एसे सोदोब गुबुंलेबो जानाय नुनो मोनो। जेरै जेरै जोंनि गा मियाव गामि ओनसोलाव जेरै आबादखौ गाहाय खामानि होननानै ओ मावनाय जायो बेफोरबायदिनो सोहोर ओनसोलाव आबादनि अनगा गोबां गोबां बेलेग ओ गुबुन गुबुन खामा मावो जेरै ओ बिसोरो गोबां प्राइभेट कम्पानिफोर खुलिनाय नुनो मोनो।
अ दारिमिन बायदि ना नोंथां
आरो जायफोरा सोहोराव थायो बिसोरबो आबाद मावनायखौ नागारनानै बेफोरबायदि प्राइभेट कम्पानिफोराव एबा अफिसफोराव बेफोराव खामानि मावनाय नुनो मोनो आरो
आरो बिसोरनि ओ बे लाइननि खाबुफोराबो मोजां जेरै गामि ओनसोलनिख्रुइ जोबोर मोजांसिन जायो।
आरो रोगाथायाबो मोजां जायो लामाफोरा मोजां इन्टारनेटाबो सोहोर ओनसोलाव मोजां जानाय नुनो मोनो आरो नाथाय सोहोर ओनसोलाव गोबां खरसा जानाय नुनो मोनो आरो न'? जेरै थानायफोरावबो गोबाङानो बेयाव गावबा गावनि न न'आव गैया गोबांफोरानो जेरै एसे ओ रुमफोरखौ जेनेबा न'फोरखौ भारा लाना थानाय नुनो मोनो औव आरो बिसोरो जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ बायना जानायावबो गोबां खरसा जानाय नुनो मोनो बिसोरो औ आरो जेरै सोहोराव गोबां गारि मथरफोर दङ नङा होमबा बेनिखायनो बिसोरनियाव लामाफोरा जोबोद बेस्थ' थानाय नुनो मोनो आरो लामाफोरखौबो जेरै लामाफोरा ओ गारि मथरजोंनो बुंफबनाय थानाय नुनो मोनो। औ बेनि थाखायनो जेरै गासिबो ओ एसे गो जेरै सोहोर ओनसोलाव मानसिफोरखौ एसे ओ टेनसनाव थानाय बायदि नुयो आरो मानोना ओ बिसोरो जि जाय जि जेराव थांखि लानानै थांदों बे थांखियाव समाव सहैया बायदि जाहैयो आरो औ औव आरो बिसोरनियाव गोबां सुबुं अनजिमानि थाखायनो जायगाफ्राबो खम जाहैयो बेनिखायनो लामाफोराव ओ गोबां थार नेनो गोनां जायो आरो औ आरो औ औ
आरो बिफां लाइफांखौ बांद्राय गैखाय गुदुं जायो। फाय ओ ज मा होनो बिफां सायाफोरावबो थानो मोना आरो न बां बा इसोरना बालाया गुसेब जायो नालाय बिफांफोरखौ बांसिनो हाया आदि जायो आरो ना
औ नंगौ नंगौ आरो दा जेरै जोंनि गामि ओनसोल एबा जेरै जोंनि गामि ओनसोलावबो फिसा फिसा टाउन सहरफोर दं नालाय बेफोराव जेरै जों बुङो नेचारेल पार्कफोर दं बा बिफां लाइफां फां जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो गोबां दं नाथाय सोहोर ओनसोलाव बेफोरबायदि गोबां खम दं आरो
आंहो
बे पार्कफोरा खम जाहैयो बा बेबादि मिथिंगायारि सोमखोरफोर गोबां खम नुनो मोनो आरो सोरोंस
औ औ आरो ओ सोहोर ओनसोलफोराव गारि मथरजोंनो गोबां ओ सोदोब गुबुंले जायो आरो सोहोर ओनसोलावथ'। गोबां जेरै बिल्डिंफोर जोङो जेब्लाबोस जेब्लाखि सोहोराव थाङो मोनसे नङा मोनसे बेबायदि बिल्डिंफोर बानायबाय थानाय नुनो मोनो।
बेनि थाखायबो दा सोहोर ओनसोलाव गोबां सोदोब गुबुंले जानाय नुनो मोनो। मोनदो आरो औ आरो ओ नाथाय गोबां मोजां खामानिफोरबो दं जेरै सह हराबो आरो गुवारसिनबो जायो जोंनि गामि ओनसोलनिख्रुइ औ दा बेयाव गोदान गोदान फारिखान्थ
सिदान फोरावबो मोजां आरोना सोहोर ओनसोलाव।
औ औ नंगौ नंगौ दा गोदान गोदान फारिखान्थिफोर बानायबोगासिनो बिसोरो बेनिखायनो सुबुं अनजिमायाबो गोबां गामिफोरनि सुबुं अनजिमा फोराबो सहरफोराव थाहैनाय नुनो मोनो आरो जों
अ बिदिनो फरायनायनि थाखाय सोरबाबा साख्रि जानानै थायो।
औ नंगौ नंगौ।
माने मोनसे ओ बिथिखौबो मोनहैयो आरो ना नोंथां सोहोराव।
औ औ नंगौ नंगौ औ दा जोंना समाबो एसे गोलाव जाबाय। नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै।
दे ओमबा नोंथां उम